हेलौ
औ नोंथां
ओ गिबि गिबियावनो नोंथांनिसिम बिदि फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय
नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामग्लायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां
नोंथांनिसिम कल खालामनायनि जाहोनानो जादों जोङो दिनै मिथिंगानि सायाव सावरायगोन नोंथां
औ गोबां मोजांनि बाथ्रा बेयो मिथिंगानि सायाव लायरायनाया नोंथां
औ मिथिंगा होनबाथ' नोंथाङा मिथिखायो मिथिंगा होनोब्ला जेरै जोंनि दंफां-लाइफां बिदि हाजो दावसिन-दाउला गासै खो लानानै जोङो मोनसे मिथिंगा जायो। जेरै मिथिंगा मिथिंगा जेरै दंफां-लाइफां आरो बिदि गोबां बिदि अख्रांफोर गासै जोंनि बुहुमाव थानाय बेफोरखौ लानानै जों मोनसे मिथिंगाखौ जों समायना नुयो मिथिंगायाव जों नायनो थाङोब्ला गोबां बिदि दंफांफोर दङ' गोबां बिदि समायना गाहाय जाथनि आरो गोजौ जाथनि गोबां बिदि दंफांफोर दङ' आरो दंफांफोर गैयामोनब्ला दिनै जोङो बिदि मोजां अक्सिजेन आरो मोजां बिदि जिउआव थांना थानायनि थाखाय मोजां अक्सिजेनफोरखौ जोङो मोननो हानाय नङामोन ओ जायनि जाहोनाव जोंखौ मिथिंगाया गोबां बिदि रैखाफोरखो खालामदों आरो मिथिंगाया जेब्ला सान्दुं दुङो अब्ला जोङो मोजांसिन समायनायखौ नुयो आरो मिथिंगायाव गोबां बिदि दाउसिन-दाउलाफोर दङ' जायनि जाहोनाव आरोबाव मिथिंगाखौ समायसिन होयो मिथिंगा मिथिंगायाव जेब्ला दाउफोरा बिरबायबायो अब्ला जोङो गोबां बिदि समायनायखौ नुनो मोनो आरो मिथिंगायाव बिदि दाउफोरा बिदि दंफां दंफां था बानानै एबा बिरबाय बायनानै मेथाइ खननाय बेफोरबायदि गासैखो जों खोनाबाला जोंनि गोसो मोदोमफोरा बिफोर बिसोरजों बिरफालांनो एबा ओ बिरफालाङो एबा बिसोरबायदि मेथाइ खनफानो जों गोसो जायो आरो मिथिंगायाव गोबां बिदि समायना-रमायना बिबारफोर दङ' बिबारफोर जेरै गोबां समायना जों नुफेरि नुफेरि बिबारफोर आरो गोबां बिदि समायना रमायना दाउफोर दंङो। जेराव जों सिनायजोबनो हाया एबा बुंजोबनो हाया। आरो
बेबायदि सावराय थायो
आरो हाजो हालाफोरखौ जों नाहर मिथिंगायाव गोबां बिदि समायना समायना नुथायफोर दंङो जेरै हाजोफोर हाजोखौ जों गोजाननिफ्राय नाहरबा जोबोर समायनासिन नुयो। मानो होनोब्ला बि हाजोआ गोजौ गाहाय बेफोरजों समायसिनो आरो हाजोआ जेब्ला दैज्लांफैयो अब्ला गोथां गाब जायो आरो बेजों जोंङो सोमखोर आरो समायनासिन नुयो दैज्लां बोथोराव गोदान बिलाइफोरा खिलियो आरो गोजाम बोरायफोरा बिलाइफोरा सिरिनानै थायो जेराव जोंङो गोदान बिलाइ गोरलैफोरजों बिदि समायनासिनखौ जोंङो नुनो मोनो नोंथांङा मिथिंगानि सायाव माबाफोर बुंनो सानो नामा नोंथां नोंथांङा मिथिंगानि सायाव माबाफोर बुंनो सानो नामा?
औ औ नोंथां बे मिथिंगानि सायावहा जों गोबां बाथ्राफोरखौ जोंङो नोंथांङा बुंलांनाय बायदि बिफां- लाइफां बेफोरबायदिहै जोंङो गोबां रोखोमनि जोंङो सावरायनो हायो आरो जोंङो गोबां बिदिनो मिथिंगा होननाय लोगो लोगोनो जोंनि सोरगि थानाय बिफां - लाइफां दावमा दावसा आरो
दै बोहैनाय आरो हाजो हाला जों बेफोरखौनो जों मिथिंगा होननानै मोनथियो आरो मिथिंगायाव थानाय गोबां समायना आ बिबार बागानफोरखौ जोंङो गोजोननाय मोनो नुनानै आरो बेफोरबायदिनो मिथिंगाया जोंनो थाखाय थांना थानायनि दै होयो जोंनो थाखाय बार होयो जोंनि थाखाय अक्सिजेन होयो। मिथिंगायानो जोंनि थांना थानायनि गुदि फुंखा जों बेखायनो मिथिंगाजों जोंङो आनन्द्रायनानै जोंङो थानो हाया मिथिंगानि गोनांथियानो जोंनि सायाव गेदेर आरो जों मिथिंगाखौ जोंङो नागारनो हाया। आरो मानसिया मिथिंगाखौ जेब्ला जोंङो फोजोबस्रांनानै लायो अब्ला जोंङो गोबां रोखोमनि खहाफोरखौ जोंनि गेजेराव जों जानायखौ मोनगोन बेखायनो जोंङो मिथिंगानिफ्राय जोंङो आन्द्रायनानै थानाय आ गोरलै नंङा बेखायनो जोंङो मिथिंगाखौ गोबां रोखोमै जोंङो मिथिनो हायो। बायदि बायदि दि मुवा बेसादफोरखौ लानानैबो मिथिंगायाफोरा गोबां आबुं जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय गोबां रोखोम रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ जों बाहायनो हायो जेरैहाय जोंङो
औवा बिफां - लाइफांफोरनिफ्राय जोंङो जिरायग्रा मुवा बेसादफोर बा जोंनि उन्दुग्रा बिस्रांफोरखौ जोंङो बिफांफोरनिफ्राय जोंङो बानायनानै लायो आरो जोंनि दानाय लुनायफोरावबो जोंङो जोंनि गय बिफांनि बेफोरखौ जोंङो साल खुन्था खालामनानै जोंङो दानाय लुनायफोरखौ जों बाहायो आरो मिथिंगानिफ्राय मोननाय औवानिफ्राय जोंङो खादा बायदिसिना आइजें आयला बाहायनानै जोंनि नांगौ जानाय सानफ्रोमबोनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोंङो सुफुंनानै लायो। बेफोरबायदियैनो जों गोबां रोखोमनि जोंङो बेफोरखौ जोंङो बाहायनो हायो आरो जोंङोनो नांगौ जानाय गोबां बिदिनो मुवा बेसादफोरखौ जों मोनबावनो हायो। हायो जेरैहाय जोंङो
बिफांफोरखौ जोंङो नायोब्ला जोंङो गोबां रोखोमनि दालायफोर मोनो जायफोरा रानबोला जोंङो लागै ओंखाम संनो थाखाय जोङो दालायफोरनिफ्राय जोङो बनफोरखौ जोङो बाहायनो हायो आरो गोबां रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ जों बाहायबावनो हायो बेफोरनि गेजेरजों जोंनि जाबायदि जोङो सोलिनांगौ बेबायदि सोलिनो हायो नाथाय दिनै गाबोन मानसिया मिथिंगाखौ अननो रोङाखै नाथाय जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसादफोर खौबो जों बाहायनो रोङाखै जोङो दिनै गाबोन जो मिथिंगा खौ जों रैखा खालामनांगौ जों दिनै मिथिंगाखौ खहा खालामलांगासिनो दङ जों बे फोरनि बागैबो जों सावरायनो हायो आरो बेफोरबायदिहै जोङो सावरायनो थाङोब्ला जोंहा बुंनो हायोदि जोङो प्लास्टिक मुवा जों मिथिंगा खौ संरैखा खालामनो थाखाय जोंनि प्लास्टिक मुवाफोरखौ जोङो जानला मानला गारनो नाङा आरो गोबां रासायनारि मुवाफोरखौ जोङो जानला मानला बाहायनो नाङा जाहाथे मिथिंगाया गाज्रि जालांगोन हा हुवा गाज्रि जालांबानो मिथिंगायाबो गाज्रि जागोन आरो मि थिंगानिफ्राय मोननाय जोंनि नांगौ जानाय आदारफोरखौबो जों मोननो हानाय नङा जेब्ला जोङो दंफां लाइफांफोरखौ जों फोजोबस्रांनानै ला गोन अब्ला जों दंफां लाइफांफोरा जोंनि लागै अक्सिजेन होनायखौ जोङो खोमानानै लागोन आरो जोङो थांना थानो हाया जागोन आरो जोंनि हां लानायाव गोबां रोखोमनि खैफोदफोरा जोंनि गेजेराव नुजागोन आरो जोंनि फैबाय थानाय उन जोलैफोरा गोबां बेरामफोरजों मोगा मोगि जानो गोनां जागोन बेखायनो जोङो गोबां रोखोमनि बिदिनो अक्सिजेनफोरखौ जोङो रैखा खालामनांगोन आरो जोंनि बिफांफोरखौ रैखा खालामनायानो जोंनि अक्सिजेनखौ रैखा खालामनाय बेखायनो जोङो साखाथि फाखाथिनि बिफांफोरखौ जों दानना लायालासिनो जों बेखौ रैखा खालामनांगोन आरो अक्सिजेनल' होआ बिफाङा जोंहा लागै सान्दुंनि समाव गरमनि समाव जिरायनो थाखाय सायाखौ होयो बे सायखङाव सायख्लुमावनो जोङो जिरायनानै जोंनि गरम फोरबोनि समाव जोङो जिरायनो हायो आरो बिफां लाइफांफोरा जोंनो लागै आदार होयो जेरै जोंनो लागै फिथाइ सामथाइफोर खौ जुगायनानै होयो बिफांनियाव बिबार बारनानै फिथाइ थायोब्ला आरो बे फिथाइया मोनोब्ला जोङो सुबुं माहारिफोरा जायोब्ला गोबां गोजोननाय मोनो बिनि सायाव नोंथाङा फंनैसो बुंनो नामा
औ नोंथां मिथिंगाखौ नायोब्ला जों मिथियो मिथिंगाया जेरै गोजोन जोंनि गोसोआबो बेबायदिनो गोजोन जायो जेब्ला जों मिथिंगाजों बिदि अनज्लायनानै थानो रोङो मानो होनोब्ला मिथिंगायानो जोंनो गासै नांगौ जानाय जिउआवफोर जिउआव नांगौ जानाय गासैखौ सुफुङो जेरै बनफोर बेफोरखौ जोंनो ओंखाम संनो थाखाय नांगौ जायो गोदोनि समाव बिदि गेसफोरखौ जों एलपिजि गेसफोरखौ जों बाहायनाय जायामोन दानि जुगावसो बेफोरखौ बाहायनाय जायो नाथाय गोदोनि समाव जोङो सिगांनिफ्रायनो बेबायदि दंफांफोरनि गोरान आरो बिदि औवा दं फांफोरनि गोरान बेफोरखौ जोङो ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय बाहायनाय जायोमोन बेयावबो जोंनि लागै दंफां लाइफां आरो मिथिंगाया जोंनि लागै बिदि हेफाजाब आरो रैखाखौ होबाय ओ दंफां लाइफां बेफोरबायदि मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जेरै दंफांफोर बेफोरखौबो जोङो न' न' लुनो थाखाय बाहायनाय जायो जोंनो गोबां बिदि मिथिंगाफोरा जोंनो लागै बिदि गोबां बिदि सहायफोरखौ होबाय जोंनो माब्लाबानि समाव बिदि जेब्ला जों फिथाइ सामथाइफोरखौ जायो बेफोर फिथाइ सामथाइयाबो जों मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय बिदि फिथाइ सामथाइ आपेेल आंगुर गासैखौबो जोङो जेब्ला जायो अब्ला जोंनियाव बिदि मोजां सक्तिखौ जोङो मोननो हायो आरो मोजां थाजि देहाखौ जों मोननो हायो मानोना बेफोरनिफ्रायनो मोजां भिटामिनफोरा फैयो आरो जोङो नंगौ मिथिंगानिफ्रायनो जोङो बिदि सायाफोरखौ मोनो जेब्ला जोङो दंफां लाइफांफोर गैयामोनब्ला जेब्ला जों मिथिंगानिफ्राय बेबायदि रैखाखौ जोङो मोनामोनब्ला दिनै जोङो सान्दुं गोसा फोराव जोङो बिदि साहायाव थानो मोननाय नङामोन मानोना मिथिंगानि दंफां लाइफांनि थाखायसो दिनै जोङो गरमनि समावबो बिदि सान्दुं सान्दुंनि समाव जोङो बिफां सायाफोराव जिरायनानै थानो मोनो मानो होनोब्ला बिफांफोरा जोंहालागै बिदि मोजां गेस आरो अक्सिजेन फोरखो जोंनो होयो जोङो जेब्लायबो मिथिंगाखौ जों रैखा खालामनांगौ मानोना मिथिंगायानो जोंनि लागै बिदि मोजां अक्सिजेनफोरखौ होयो दोनै मिथिंगानि थाखायसो जोङो बिदि मोजाङै थांनानै थादों मानोना मिथिंगाया जोंखौ दिनै रैखा खालामो खालामामोनब्ला दिनै जोङो बेमार आजारजों गोदोनानै थानांगौमोन आरो बिदि मोजां थाजिम देहाखौ जोङो मोननो हानाय नङामोन आरो जोङो नायनो थाङोब्ला मिथिंगायाव गोबां बिदि समायना दावसिन दावलाफोर दङ जेराव जोङो सिनायजोबा जेराव जोङो गोबां बिदि गाबनि दाावसिनफोरखौ जोङो नुनो मोनो जेरै दाउसिनफोराबो दंफांफोराव बिदि गावनि बासा गावनि बिदैखौ दैनो थाखाय बिदि दं फांफोराव बिरथिंलाबायो दाउसिनफोरा गावनि बिदझफोरखौ दैनानै गावनि फिसाखौ रैखा खालामनो थाखाय दंफांफोराव बिदि बाथिङो आरो जेरै जों नायनो मोनो गोबां बिदि समायना नुथायफोरखौ दंफां लाइफांफोरा बिदि सान्दुंनि समाव बिदि बार फैनाय समाव बारो आरो जोंनोलाय बिदि मोजां थाजिम गुसु बारखौ होयो जोङो न'फोराव बिदि फेन फांखाफोरखौ लागोन नाथाय